थां औ आरो
औ खोनादों नोंथां जोबोद क्लिनैनो खोनाफैदों
बिदिब्ला जों आयदा मोनसे लाना सावरायनोसै ना
औ नोंगौ
औ बिदिब्ला दिनैनि जोंनि सावरायनायनि आयदाखौ आ जों आ माब्रै जोङो आ जोंनि लाइमोन से सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओ मा मा खालामनानै जों गावनि जिउ खौ खुंलांनो हागोन जेरै नोंथां जोंनि आबाद मावनायखौनो होन बा बेबायदिनो आरोना आबाद मावनायजों लोगोसे जों जिब जुनार फिनायखौनो होन औ ना बेबायदिनो सोलोंथाइ आरि माने खायफा माखासे सेंग्राफ्रा बा सिख्लाफ मा खालामो सोलोंथाइ लाखांनायनि उनावहाय बिथांमोना ओ बेबायदिनो ओ गावारि न'खरफ्रावहा बेबायदिनो फोरोंलाबायो आरोना फोरोंथायाइ बादा बिदि खुलियो आरो ओ टिउसनफोर औ बेफोरबायदि खालामामनानैबो जों जानायखौ नुनो मोनदों आरो जों सोलोंथाइ बिथिङावहा जों माब्रै ओ आगान होयोब्ला जों दावगालांगोन बेखौ दे नोंथाङा बिदिबा एसे फोरमायदो
माने आथिखालनि लाायमोनफोरा ओ फरायखांनायनि उनाव आरोना नोंथां
औ नंगौ
औ आरो जों ओ मा खामानि खालामोब्ला जाफुंसा सार जायो बेखौ लानानै ना नंगौ बेथ'
माने गासैबो जोंनि बर' हारिनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय आ आरोना जोंनि हारिनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा माबोरैहाय माने खामानिफोरखौ मावलांदों बेबायदि आरो
नंगौ दा गाहायै बुंनो थाङोब्ला ओ जोंहा माखासे सर्सनि आंखालखौ बुङगोन आङो जोंनि बर'फोरनि ओनसोलाव जेराव सर्स जेनेबा मिथि नों गोनां बा बानायनो गोनां बे बुस्थुआ खम जानानै दङ जोंनि ओनसोलाव जेरै मेचिननि दारिमिनारि गायसननाय बेफोरबायदि आंखाल गाहायो आरोना जुदि बेबायदि ओ जोंनि ओनसोलाव माबा मोनसे प्रडाक्ट दिहुनन्नो थाखाय ओ इन्डास्ट्रिफोर थायोब्ला खारखानाफोर थायोब्ला जोंनि लाइमोनफोरा फरायखांनायनि उनाव बेहायनो खामानि मावनो हानायनि सुबिदाखौ लानो हागौमोन आरो ना नाथाय गाहायै जों नायनो थाङोब्ला जोंनि आसामावनो बेफोरबायदि कारखानाफोरा गोबां खम
औ
दा बेफोरनि थाखायनो जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय बा सहर थौ थानाय माखासे लाइमोनफोर फरायखांनायनि उनाव बिथांमोना माने ओरै जाबायदि खामानिनि थाखाय फरायदोंमोन दा बै खामानिखौ मोननो हायियाव ओरैनो थानायखौ जों मोननो हादों बे मोनसे दुखु गोनां बाथ्रा मानो होनोबा जोंहा सम समा रावखौबो नेनानै थाया नङा मानो बैसोआ रावखौबो नेनानै थाया बे हिसाबैनो जोंनि आथिखालनि लाइमोनफोरा ओ आथिखालाव नुनो मोनदों जाय बिथांमोनहा ओ
एम ए बि ए बा बि ए सि बा एम खमफोर बायदि खालामनायनि उनावबो माखासे ओ मा होनो ओ औ राजखान्थियारि हान्जायावसो जों खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों आरो आथिखाल
नंगौ नोंथां नंगौ।
दा राजखान्थियारि हान्जायाव थायोब्ला माखासे ओ कन्ट्रेक्टनि सुबिदाखौ लानानै ओ बिथांमोनहा खामानि मावनो मोनगोन नामा होननानै मोनसे आसा लानानै खामानियाव ओंखारो नाथाय बेयावबो माखासे जोंहा लिमिटेड थायो माखासे सरखारनिफ्राय जों गोसोब्लानो मोननो हाया बेफोरबायदि खामानिखौ बिनि थाखायबो जोंनो माखासे ओ स्किमनि थाखाय माबानांगौ ओ माने खामानि ओंखारनांगौ आरो नोंथां बाजेट ओंखारनांगौ दा बाजेट ओंखाराबा जों बबे खामानिखौ लागोन दा बेनिखायनो आं नुदों जोंनि लाइमोनफोरा फरायखांनायनि उनावबो नोंथाङानो एसे आवगाय फोरमायनाय बायदि माखासे फोरोंनायनि मावबादा खालामनानै खायफाया बेफोरखौ मावदों खायफाया आथिखालाव गोदान मुगाजों आबाद खालामनाय हुदाफोरखौ मावनो सोलोंगासिनो आरो जेरै
जों खोनानो मोनो ओ इट इट राइट मोनसे स्किम दं। जेरै ओ फक स्टाइल होन जेरै बैफोरबायदि आदार जेराव जोङो बेखौ इंग्रा होनो बर'आव बेफोरबायदि आबादफोरखौ मावनो लादों। बर'फोराबो। मानो होनबा बेयो मोनसे जोबोद मोजां देहानि थाखाय जाग्रा आदार ओ बेफोरखौ प्रडाक्ट खालामनो थाखाय जोङो हा नांगौ नालाय दा गुबुनफोरनि हाखौनो माबा खालामदों बिसोरो ओ मा होनो बिदिखौ ओ ला बारहा लादों आरोना मावनो थाखाय औ बिदि भारा लादों ओमफ्राय औ औ नंगौ नंगौ थिखा लानाय दा बिदि खालामनानै बेफोरखौ नोजोर होनानै जोंनि लाइमोनफोराबो आबाद मावो आथिखालाव जेरै नालेंखल बागाननि आबाद मानो होनोबा जोंहा नालेंखरा आथिखालाव मुलुगनाङैनो लोंजानाय मोनसे ओ कल्ड ड्रिंक्स। नङा होनबा? दा बेहाय जोंहा देहानि जेबो खहा खालामा आरो मोजां हाइद्रेट मोननो हायो बेखौ लोङोबा।
नंगौ नोंथां।
दा माखासे जोङो खखा खला आरो बिदिनो गुबुन गुबुन लोंग्रा ओ कल्ड ड्रिंक्सफोर थायो दा बेफोराव जोङो देहानि खहासो जायो आरोना। ओमफ्राय जोंहा गभमेन्टआ बे खौ बुंदों माने बे आबादखौ खालामनांगौ गाहायै जोङो नुनो मोनो खोला भारताव थानाय जायगाफोरावल' बांसिनै मावनाय जायो। आं बेखौनो बुङो ओ बर'फोराबो जोंनि बे आसामाव थानाय हा खालिफोराव माने बेफोर आबादा जानो हायो आरो मानो होनबा बे जोंहा एकदम गंसे गंसेबो गारजायि बायदि मोनसे ओ बिफां बियो जेराव नालेंखर बिफाङा मानो होनबा जेरै आं एगजामपोल होननानै खोन्थानि ओ जोङो ओ बि बिफांखौ गायनायनि उनाव दाइन बोसोर बा स्नि बोसोरनि उनाव फिथाइ मोननो हायो। करका
होम।
दा बेहाय ओरैबायदि जायो फिथाइया थाइजेनबाय बेनिफ्राय फिथाइखौबो जों दाबावबो फाननो हायो आरो गोरा खालामनानैबो जोङो फाननो हायो मानो होनबा जोंहा ओ जोंनि ओनसोलाव माखासे प्रसाद आरियावबो बाहायो आरो दा आंखाला बेनो नोंथां इन्डास्ट्रिनि आंखाल होननाय आङो जेराव जोंहा थाव नालेंखलखौ जों गुबुन मानसिफोर दस्रा हा दस सनिफ्राय बानायनायखौ फुनबाय थायो जोंनि ओनसोलाव खिन्थु जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिखौ बानाया आरो ना नोंथां। गोबां प्रदाक्टआनो जोंनि बे भारत ओ भारतनि हादराव बानायनायब्लाबो जोंनि आसाम हादाबसायाव ओ फैयो दा जोंनि बर'फ्राबो बे फोरबायदि आबादखौ मावनानै जुदि बेफोरबायदि सेम प्रडाक्ट बा मोजां सिनाय प्रडाक्ट दिहुनोब्ला माने फ्राय सोलिगोन। आं सानो आरो बिजनेस मेथदआव।
थांनांगौ ओ बेबायदिनो बिदिबा औ जोंहाबो माने ओ मा होनो बेखौ जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा माबारैहाय ओ जोङो सोलोंथाइनि बादा होनना बुंदोंमोन नोंथां टिउसन फोर बिदि फोरोंनाय थह बेबायदिनो आथिखालाव जों नुनो मोन्दों आर ना। जोंहा गोबां रोखोमनि ओ बेबायदियैनो जोंहा ओ मुं थिसन्नाय आनजाद फोरनि बा सोरखारि साख्रिफोरनि बा जोंहा बे जोंहाथ' गासैबो जिल्लायावनो मोनफा मोनफा नब'दया फरायसालिफोर थायो। औ बेफोरावहा मुं थिसन्नायनि मावबादा बेबायादि ओ आनजादनि मावबादाफोर फोरोंथाइ होनाय गोबां बिदि खालामामनो हायो आरोना जों। जायफ्रा मोजां सोलोंथाइ लानानै दं। बा जायफोर बिथांमोना मोजां सोलोंथाइ लानानै आरो बिथांमोनाबो गावसोराबो माने जोंहा सोरखारि साख्रिफोरनि ओ आनजादफोरखौ होबाय थाग्राफोर बिथांमोना जोबोद माने एक्सपिरियेन्स गोनां आरोना बिथांमोना। थ आरो बिथांमोनहाबो बेबायदिनो होनो हायो आरो। बेबायदि कचिं सेन्टार खुलिनाय बेफोरखौ जों नुगासिनो‌। आरो आथिखालावथ' जोंहाथ' डिजिटेल मुगा बा अनलाइननि मुगा आरो बेबायदिनो अनलाइनजोंबो बेबायदि फोरोंगासिनो आरोना नोंथां। थ' बेफोरखौ जों नुदों आरो। बेबायदिनो ओ जोंहा बेबायदिनो चेनेलफोर दं इउटुब चेनेलफोरावहा जों नुनो मोनो बेबायदि फोरोंथाइ होनाय। आरो बेबायदिनो अनलाइनहबो फोरोंथाइ होनाय नुनो मोनो नट्सफोर बिदि हरो। औ बेफोरखौबादिखौ नुदों आरो। स' बेबायदिबो जोंनिया माने फरायनायनि उनावबो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेबायाददि फोरोंथाइ होनानैबो जों गावनि जिउखौ खुंलांनो हायो आरोना नोंथां।
नंगौ मानो होनब्ला बियो गाज्रि खामानि नङा नोंथां। सासे गथ' मानसि मानसि जिउआव अराय मोनसे मेगन ओ नुहोनानै माने मोजां समाजाव मोजां खामानि फरायनायनि उनाव मोजां खामानि मावहोनो हानायनि सुबिदाखौ होनना जायो। जोबोद मोजां खामानि।
आबाद मावनायावबो जों जुदि जोंनि दोरोङारि आबादजों लोगोसे जों गोनोखोआरि आदबजों आबाद मावोब्ला जेरै नोंथां आं जोङो बे जोंहा मिलेट्स होनना बुङा नोंथां जोबोद माने बेयो निउट्रिसन गोनां मिलेटसाफ्रा। जोंनि दाथ' जोङो आबाद मावो होनोबा जोङो माइनि आबाद बा गेहुनि आबाद बा ओ जोंहा जुखामनि आबादसो मावो नङा होमबा?
थह बेफोरबायदि जों जानो थाखाय साय मिलेटसफोर जेरै जवार बाजा बेफोरनो मिलेटस दा बेफोरखौ जों बावनो हायो। आरो बियो जोबोद मोजां आरो गोदोनि दिनाव जेब्ला जोंनि हादोरनि सुबुंफ्रा बे आबाद खौ मावोमोन। नाथाय जोंहा जोलैफ्रा आदा जालांनाय ओखायनो जों बेखौ मावनाय जाला आरोना। दा बे मिलेट्साआ माने जोबोद जोंनि देहाखौ मोजां लाखियो आरो थाजिम खालामो। निउट्रिसनस होयो बेबायदि भिटामिन होयो आर ना। जोबोद मोजां बे देहानि थाखाय खम ओ बिदि गाज्रि खामा आरोना देहाखौ। दा बिनि थाखायनो जोंनि भारत सोरखाराबोे मिलेट्स मिशन होननायबो बानायदोंमोन नैरोजा नैजि जिब्रै नैजिथाम मायथयावहा। औ बेफोरबादिखौ बेफोरबायाददि माने प्रमट खालामदोंमोन आरोना। बेबायादि आबाद मावनांगौ होननानै बेबायदिनो जों बि दानि गोनोखोआरि आबजों आबाद मावनानै जों बिदि मिलेटस गायनाय
बा बिनिफ्राय मेथाइ मेथाइ दिहुननाय बा पेकेजिं खालामनानै प्रडाक्ट खालामनानै फाननाय बेफोरबायदि आदबफोर जुदि लायो माने जोंनि आथिखालनि बे बर'फोरनि गोजेराव थानाय लाइमोनफोर जोबोद माने मोजां
नंगौ नंगौ नोंगौ नोंथां बेबायदिनो दङ आरो गोबां बिदिनो जों बैग्रिनि आबाद मावनानैबो जों रां रुफा रुफा खामायनायखौ नुदों गोजां बोथोराव बेबायदि आरो नोंथां औ बिलाथि बैग्रि आरोना बिदिबा जोंहा समा जाबाय नोंथां जों
औ दे गोजोनथों नोंथां आ